हेलौ औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा दायो मा खामदों?
आङो ओरैनो दङ।
नोंथाङा दा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन।
नोंथाङा दायो दसे समहोनो हागोन नामा आं नोंथांनि सायाव मोनसे टपिक सायाव सावरायना सोहरनाय जादोंमोन? जाय। ओं बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव जेरै जों औ बिनि सायाव नोंथाङाहाय माबाफोर मा-मा मिथियो? बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
। हेलौ।
औ दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव। औ खोनादों।
औ।
आं खोनासिनो दङ। फोरमायनो हागोन ना नोंथां नोंथाङा? औ-औ।
हेलौ दा मानि ट्रक गैया नामा मोजां खोनाफैयाखै? औ दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंबाथ' हेलौ। खोनादोंना? दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंबाथ' जोंना खा खारै ओंख्रि खौनो बुंजायो ने?
औ-औ नोंगौ औ-औ। खोनादों नोंथां बुं। हेलौ।
औ खोनादों।
खोनादों नोंथां देबुं।
नोंना एसे नेट आ प्रब्लेम होबाय थादों नामा।
आं खोनागासिनो नोंथांनिखौ औ।
नोंनिखौ खोनाफैयाखै एसे गोबाव गोबावजोंसो फैदों।
अ आं खोनाफैगासिनो।
नोंना नांथानानै फैगासिनो।
दे बुंलाय नोंथाङा।
औ दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंबाथ जोंना। बर'फोरनि होनबाथ'। खारै ओंख्रिखौनो बुंजायो।
औ औ।
खारै ओंख्रिया जोंनाहाय सिगाङावनो सबाय। खारै। अनला खारै नारजि। दोलो बेफोरखौनो बांसिन बि जोङो दोरोङारि ओंख्रियाव सोनो हायो
औ औ
अनला ओंख्रि बेनि बारै फोरमायलांनो सानो आङो माबायदि सङो अनला ओंख्रि जोङो संनांगौबाहाय अनला सिगाङावनो जोङो अन गुन्दैनि गोनांथि जायो
औ औ
अन गुन्दैखौ जोङो देना लानानै बिनिफ्राय सिगां आरो दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनोनानै लानाय जायो गोदौहोना लाखांनानै बेयाव ओंख्रियाव मा होगोन बेनि मस्ला मस्लिखौ देनानै लानानै बेवहाय खारैजों खारै होनानैहाय दैया जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौबाथाय अन गुन्दैखौ गारस'ना होनाय जायो गारसननानैहाय ओ मस्ला मस्लिखौ होनानै बिनिफ्राय आरो बेदर फिसा होनोबाथाय बेखौ एक्सट्रायै जोङो एवनानै लानानै मस्ला मस्लि होनानै बेनिफ्राय गारस'नानानै ग्लब ग्लब थानानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय बेयो मोननानै जाजानाय जायो आरो आरो बिनि उनाव बेहाय जोङो सबाइ ओंख्रि बुंनानै बुङोब्ला सबायखौ जोङो उन्नानै लाग्रोयो गाव सोखावो गथानिफ्रायहाय सोखावनानैहाय खायफा खायफा सबायखौ आं नुनो मोनदों आरो ओ सोमनानैबो लायो रसि सम ओमफ्राय खायफा खायफा आरो खसेनो खार रुखायो रुनै बे खौ सबबाय ओंख्रि संनायनि बागै आं बारा एसबां मिथिया नुनो मोनदों आं बारा संनो मोनाखै थेवबो आं जि मिथियो बेखौ बेखौनो फोरमायनो सानदों नोंथांनो
औ औ दे
ओ सबाइ ओंख्रि होनना बुंङोबा जोङो सबाइखौ खारैजों बिदिनो आं नुनो मोननायाव ओ खारैजों रुनानै लायो खेनसेनो रुखा रुखानानै हाय इदिनो सानानै उनाव बेदर ओरि होनानैहाय मस्ला मस्लि होनानै बिदि संनायखौ नुनो मोनदों आरो आं बिनि बागै बारा एसां मिनथिया आरो ओ नारजि दोलो होननानै बुङोबा नारजि दोलोआथ' जोंनि बरफोरनि एखेबारे मा बुंगोन बेखौ
गुबुन दोरोङारि ओंख्रि
औ माने जों बिराद मोजां मोनो आरोना बर' फोरा बांसिनानो नारजि दोलो होनबाथाय ओ नारजि दोलोखौ जों बांसिन सिन अमा बेदर अमा मेजेमजों सङो बिदिब्ला बांसिन ओं ख्रिया गोथावसिन जायो होन्नानै बुङो आरोना बर'
औ औ
नार्जि दोलो संनोबा जोङो नार्जिखौ सिगांग्रो सानसे सिगां सोमनानै दोनखानाय जायो आरो मानो होन बा बेखौ गोबां खेनसेनो संखानाय जायो नालाय नारजि खौ नारजि दोलो संनोबाथाय जोंनो नारजिखौ गोबां नांगौ जायो नारजियाथ जोंना फाथो मैगंनिफ्राय फैयो फाथो बिलाइखौ हाय जोंङो खाना लानानै सिगांग्रो बेखौहाय फोराननानै नारजि बानायो बेखौनो जों नारजि बुंङो फाथोनि बिलाइखौनो बेे नारजि बेखौहाय ओ सिगांग्रो सानसे सिगांहाय सोमनानै दोनखानानै बिनि उन दिनखालि जेब्ला जों जागोन अब्ला बेखौ आरामनो सुखांनानै लानानैहाय आरो बेखौहाय बेखौबो आरामनो खारै होनानै ग्लब ग्लब रुनानै लायो रुनानै जेब्ला बियो रुइयो रुइबाथाय बेखौ सागंजों सागंजों साग्लिनानै बेखौहाय साग्लिना लाग्रोनाय जायो आरोना बेनिफ्राय हाय मा मा ओ अमा बेदरखौहाय एवनानै आरामनो मसला मसलि मसलि होनानै मा होगोन मोदोमफ्रु हायजें सामब्राम फानलु बेफोरबायदि हाइजें बिलाइखौबो होनाय नुयो आरो हाय बेफोरबायदि होनानैहा बेखौ नारजि दोलोखौ संङो आरो हा बे बेनिफ्रायहाय बे बेदर एवनायावहाय खायफा खायफा गारसननानै होयो नार्जि दोलोखौ आरो खायफा खायफा मानसिफ्राहाय बेदरखौ नार्जि दोलोआव गारसननानै होयो बेबायदि संङो आरो नोंथाङा बे बेफोरनि बागै नोंसोरनिथिंजाय माबायदि संङो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा एसे
औ औ हागोन नोंथाङाथ‌संनायनि बागैनो बुंखाबाय जोंहाथ' दोरोंङारि ओंख्रि होनबा सिगांग्रो जोंनो खारैखौ नांग्रोगौ आं दायो खारै खौहाय माबोरै बानायना लाग्रो बेफोरखौनो फोरमायग्रो सानगोन जोंङो खारै बेखौहाय सिगांग्रो बानायग्रो थाखाय मा मा नांगौ होनोबा जोंङो खारैखौ थालिर थालिर दंफांनि थालिर दंफांनिफ्राय बिफांनिफ्राय दानफायनानै जोंङो हाय बिनि बिगुरखौ जिरनानैहाय सान्दुंङाव फोराननाय जायो आरो बेखौहाय जोंङो जेब्ला रानफुला जायो अब्ला जों बेखौ सावनानैहाय सावनानै बेखौहाय हांगार खालामनाय जायो आरो आरो
औ नोंथांङा फंसे बाथ बाथ्रा बावलांबाय खोमा
औ औ
खारैखौहा जानला-मोनला थालिर बिफांजों बानायामोन ना। मा बिफांजों बानायोमोन माबे थालिर फिजां? औ- औ
आरो जोङो खारैखौहाय थालिरजोंल' नङा बेखौ जोङो बेसर, बेसर आरो सबाय आरो मोदुफुल दंफां। मोदु फुलनि रोदा आरो नालेंखर, नालेंखर जे फिथाइनि बिगुर जिरो जे बेनिफ्रायबो जोङो बानायनाय जायो। खारैखौ। आरो जोङो बेखौहाय सिगांग्रो बानायनो थाखाय रानहोग्रोनाय जायो सानदुं आव माने साननैसो रानहोनो थाखाय होनाय जायो। आरो जोङोहाय थालिरखौहाय बिनि थालिरनि बिफांनि बिगुरजोंल' बानायनाय जाया जों मादाखौबो बानायनाय नाय जायो। थाइएमाखौ बेखौबो फोरान औ फोराननानै जोङो बेखौहाय सिगांगोर फोरानना ना अरल'गाय बासो अरजोंहाय सावनानै होखौ हाथल्फा खाननानै गुसु जानो थाखाय दसे सम दोनथ'नाय जायो। बिनि उनाव जोङो जेब्ला गुसु जायो अब्ला जों बेखौ सोरबा दैजों, दैजोंबो फिथर खालामनानै दोननाय जायो। माने उनावहाय गोबाव समनि थाखाय नांगौ जायो नालाय आरो सोरबा-सोरबा
औ।
बिदि दोननाय जायो आरो जों बेखौ माब्लाबा ओंख्रि संनायाव नांब्रबगौ जायो होननानै बथलफ्राव सरखानानैबो सोनानै दोननाय जायो। जों बेखौ स रो होनोबा जोङो नालेंखलनि खन्थ्रायावहाय नालेंखर फिथाइनि जे दानो बिनि खन्थ्रायाव जोङोहाय बेखौहाय हांगारखौ जे खारै सावनाय हांगार बेखौ जों होनानै सरनायखौनो जों खारै महरै मोननाय जायो। आरो नोंथाङानो बुंखाबाय जोङोहाय अनला ओंख्रि संनाय, अनला ओंख्रियाव जों खारै होयाबा जाया आरो सबाय ओंख्रि, आरो नारजि ओंख्रि आरो आरो जोंहा दं बावो बेफोराव जोङो फाथो खारै बेफोराव जोङो होनानै संनाय जायो गोबां रोखोमनि आरो जोंहा संनाय होनोबा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोबा जोंहा गिबि गो दङ अनलाजों दाउ आरो सबायाइजों साम' नारजि अमा बेफोरखौनो जों मिनथिनो मोननाय जायो संनाय होननानै बुङोबा थ' आं सिगांगोर साम'जों सबायखौनो बुंनो थांगोन साम'जों सबायखौ जों संनो थाखाय सिगांग्रो साम'नि गोनां जायो जों साम खौ बिलो एबा दैमाफोरनिफ्राय खननानै लायनानै जोङो बेखौहाय दोनफैनाय जायो दैयावहाय सोमनानै आरो बिनि उनाव जों बेखौ साम'खौहाय आरो फोसाबनांगौनि गोनांथि फैयो बि बेखौ जों खिथुखौ बिनिखौ खिथुखौ मानजि दानस'यो आरो बिनि दाखोनखौ सायनांगौ जायो आरो बेखौ मोजाङै मा मानजिना लाग्रोनांगौ जायो आरो बेबायदिनो नोंथाङानो फोरमायलां खाबाय संनायनि बागै बेखौहाय साम'खौहाय एवनानैहाय जोङो बेयाव नांगौसेबां मानि जिरा मस स्ला संख्रि बानलु हालदै होनानै मोजां एवनानै जोङोहाय बेयाव सबायखौ होसननानै दै होनानै माने सोनहाबनानै संहाबनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जों बेयाव जेब्ला ओंख्रिया मोनो सबाया रुयो अब्ला जों बेयाव गंगार दुन्दियाफोर एद खालामना होनाय जायोआरो दे बिदि ब्ला नोंथां
औ जों जोंना समाबो जाबायमोन
औ औ दे
दे बिदिबा
औ